हेल'
औ खोनादोंना?
खोनादों औ खोनादों। ओ जोंहा बिदिबा टपिकखौ लानि मैगं माने हाग्रानि मैगं थाइगं खानानै जानाय बा मैगं खानाय बेफोरनि सोम
औ औ औ जायो औ जायो जायो। ओहम हाग्रानि मैगं थाइगं हानाय होनना बुङोब्लाथ' माने माने ओ फोरथ' बांसिनानो ओ आगोलनिफ्रायनो माने हाग्रानिफ्रायनो मैगं थाइगंखौ बुथुमना जाबोदों। आरो उम्म
आगोलोथ' माने दाबो आरो बांसिन बर' न'खरफोराव माने ओ गोबां बायनानै मोननाय मैगंनिख्रुइ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौनो माने खनथुमनानै ओ संनायखौ नुनो मोनो। अ जेरै बादि बि ओ हाग्रानि माने मैगं होनोब्ला जोङो ओ ओरैनो जोङो माने फोआलासेनो बा गायालासेनो हाग्रायावनो रजनाय फोरखो मोनो बुंनांगोन। ओ बेबायदियाव ज जोङो ओ हाग्रा फोथाराव माने मेसेंफोराव माने ओ फोथाराव हाग्रा बारियाव ओ नाराथिलि बा ओरैनो दुब्लि बारिफोराव माने मानिमुनि माने मुनिखौ मोननो हायो आरो। आरो बे बेबायदिनो ओ बे माबा खुथ्रा मेसेंनि समाव खुथ्रा गुथा बेफोरबो माने गावनो रज'लाबायनाय आरो बेफोरखौबो माने ओ खाना लाबोनानै माने फ्राइ बा आलुजों प्राइज जानो हायो आरो। ओनिफ्राय आरो ओ हाग ब्लानि जेरैबायदि ओ खाथुमनाय मैगं जेरै ओ माने लाइ लाफाजों होनानै ओ जानो मोननाय गोबां मैगं बिलाइफोर माने ओ मोनो आरो हाग्रानि बेबादि आरो हाग्रा दैज्लां समाव जों मेथंखानि बिबारखौबो ओ मोननाय जायो आरो। बे हाग्रा ओ बे अनला खारै बा ओ मेख्राइ बायदि खारदै संनानैबो जानो हायो बेनिफ्राय आरो ओ बायदिसिना मैगं माने मैखुनफोरखौबो मोनलाबायो अखा बोथोराव हाग्राफोराव माने जि गाबफोराव बा उइ वासिंफराव माने बारि फोराव मोननो हायो बेबायदिनो दिंखिया बैसागो समनि मैगं होनब्लाथ दिंखिया दिंखिखौबो माने ओरैनो माने रज'ना थानाय हाग्रा हाग्रायावनो मोननाय जायो आरो।
औ
औ बेबायदिनो जारि बिलाइफोरखौबो मोननो हायो हाग्रानिफ्रायनो। बेनिफ्राय आरो हाजो ओनस सोलावथ गोबां मैगंफोरखौ मोननो हायो खेरा दफिनिफोरखौ ओ हाजोनिफ्राय माने ओ लाबोनानै हाजो खाथियाव थानायफोरा हाजोआवनो बांसिन मैगं थाइगंखौ ओरैनो रजलाबायखौ लायनानै जानो हायो आरो।
ओ औ औ बिदिनो जोंनियाबो माने हाग्रा बंग्रा फ्राय गोबां मैगं थाइगं ओमफ्राय ओ ओम बुथुमनानै जायो आरो। ओ जेरै ओम हाजोफोरनि ओमफाय बिदिनो लाफा सायख केेरादाफिनि सिब मैगं बिदिफोरखौबो लाबोनानै जाफैयो। औ संनानै जायो बिनिफ्राय आरो बिदिनो हायेन ओनसोलावबो गोबां हाग्रायाव मैगं फोर मोनो जेरै माना मुनि फोरबो रज'ला बायो। बेफोरखौबो मोनो आरो ओ जारि मैगं आरो ओ बिदिनो गोबां मैगंफोर दङ आरोब बेफोरखौ माने जोंहा गामिनि गामि ओनसोलाव माने न' खाथिनि बारि बा लामा स सामा बेफोरावनो मोनला बायोनालाय जेरै थास' बिथ'राय थास' आइथिं बेफोरखौबो मोनलाबायो ओ बेफोर मैगंफोरखौ माने संनानै जायो आरो बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरा माने जेबो मुलिफोरनि बाहायनाय गैया। बेनिखायनो ओ बेफोर मैगंफोरखौ जायोब्लाबो माने जोंनि देहाया जेबो खहा जाया होननानै जोङो ओ साननो हायो आरो आरो ओ गोदो गोदायनि आबै आबौमोनाबो जिहेथु बेफोरखौ ओ जाबोदों। ओ बिथांमोनहा माने जेबो बेराम आजार गैयालासिनो माने गोदो जोबोद मोजाङै ओ रायजो जाबोदोंमोन आरो नाथाय ओ दा आथिखालावबो माने बै हाजोफ्राव मोननाय मैगंफोर जेरै जोग्लावरि मैगं आरो बिदि सिब्रुआनो होन बा ओ माखासे मैगंफोर मोनो जेरै ओ मेजेंगाफोर बेफोरखौबो माने हाजोफ्रावसो मोननाय जायो। मोन आरो गोदोनि समाव ओमफ्राय आथि खालाव माने सुबुंफोरा माने बेफोरखौ न'नि बारिफ्राव बा न'फोराव माने गायनानै लाफैनायखौ नुनो मोनबाय आरो ओमफाय उम न'फ्राव गायनानै माने जायो आरो बेफोरखौ ओ आथिखालाव माने बे माना मुनिफोरखौबो माने गोबां सुबुंफ्रा माने न'आवनो टाबफोरावनो गायनानै लानाय बेफोरखौ नुनो मोनबाय ओमफ्राय जोंनिया मान्दे मैगं एलानसि बेफोरखौबो माने बेफोरथ' माने दैयाव रज'ग्रा मैगं नालाय बेफोरखौ ओ फुख्रिफोरावनो लाबोनानै माने गारना दोनलाबायबानो माने रज'यो बेफोरखौबो माने खानानै संनानै ज जायो आरो बर'फ्रा ओ
फोराथ' ओ बेफोर हाग्रानि मैगंफोराव फोरावनिफ्राय जों गोबां माने भिटामिनबो मोननो हायो आरो बिदिस जोंनि देहायाव जेबो खहा लाबोआ होनना सानो आरो बेनिखायनो ओ एजे सोस थियाव माने गोबां बायनाय मैगं थाइगं जानानै मानसिफोरा माने ओ बे मुलि बाहायनाय रासायनारि मुलि बाहायनायफोरखौनो गोबां बेराम आजार जानो हमदोंमोन दा बेयो माने मिथिनानै माने बेफ फोर मैगंफोरखौनो न'आवनो गायनो हमदों ओ टाउनाव थायो थानाय मानसिफोराबो माने जेसे हायो ओ बैफोर मैगंखौ गायना लानो नायगिरो आरो ओमफाय नोङो माने ओ हा ग्रानि मैगं होनो औ थास' थास'खौ खौ जोङो गासैखौबो जायो होनोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। थास'नि बेदर बिथ'राइ आथिंनिफ्राय जोङो माने सा सुखौ बाहायजोबोआनो आरो बेबायदिनो गोबां ओ हाजो ओनसोलावथ' ओ गोबां रोखोमनि माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माबा मैगंफोर मोननो हायो आरो ओरै बायदि सिबखौथ' सिबुखौथ' अ माने बेदरफोरजों जानाय जोबोर गोथाव जायो आरो ओमफ्राय आरो मेस जिंगायावखौबोथ' अमा बेदर जोंनो ओ जायो होनना खोनादों आरो बांसिनै ओ बांसिन गोथाव जायो होननानै बुङो आरो अमा बेदरजों जायोब्ला।
औ माने ओ औ
नोरसिं बिलाइफोरखौबो माने एसे लोमजा लोमजाब बा माने गोस सोआ एसे गोसोआव लोमजानाय माने सिं सिं लोमजायोब्ला माने नोरसिं बिलाइ ना गोरानजों माने ओ रुदुबनानै जायोब्ला माने स्रां मोनो आरो गगा मोननायफोरा खारो औ आरो बे जारि बिलाइफोरखौबोथ' लोमजानायफोराव जायोब्ला माने मुलि मुलि हिसाबैसो बाहायजायो आरो हाग्राानि मैगंफोरखौ फारसेथिं मुलाम माने देहायाथ' खहा जाया आरो फार मुलिनि खामानि मावो बेनिखायनो औ बेनिखायनो जेसे ओ हायो हाग्रानि मैगं जानायखौनो माने ओ गुबुन मैगं बायना जानायनिक्रुइ साबसिन होननानै बुंनो हायो आरो
औ माने ओ जोंनिया गोदोनि बर' सुबुंफोराथ' माने बबे मैगंजों माने माखौ जायोब्ला गोथाव जायो बेखौ ज जोबोद मोनथियोमोन आरो ओ दा जोङो बिथांमोननिफ्रायनो ओ सोलोंनानै दायो बेफोरखौ ज जायो जेरै ओ माबाजों ओ मा होनो बेखौ खुसियाफोरजों ओ बिदि अन्थाय बाजाब बि जेरै नोंथां बुंनाय बायदि बे जारिफोरखौ गगा मोननाय बा साख्रब सुख्रब बिदि मोनबाथाय जानाय ओ बेफोरखौ जायो आरो जेन दाबो बेनिफ्राय आरो मानामुनिफोरखौ जायोब्लाबो उदै सा फा जायो बिदि होननानै बुङो बेफोरखौ ओ फाजाफोरबो एवनानै जायो बा आलुफोरजोंबो एवनानै ओंख्रि फोरबो जायो आरो बाथोनफोरबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेजों लोगोसेनो माने माखासे मैगंफोरा गोथाङैबो जाजायो जोंना आरो माखासे मैगंफ्रा संनानैबो जाजायो आरो ओ गोबां मैगं थाइगं फोरानो माने माखासे बेराम आजारफ्रा हामो आरो बबेखोबा बबेखोबा जायोबा ओ बेनिखायनो जोंहा माने बे बैसागो बोथोराव गोखा गोखै जानाय हो होनना बुङोब्ला बेफोर गासिबो हाग्रानि मैगंफोरखौ माने बुथ थुमजोबनानै गासिब खौबो दायया दायफाब्लाबो होनानै माने जायो आरो बैसागु समाव अब्ला माने बोसोरनि बेरामा हामो बोसोर थांनाय बोसोरनि बेरामफोरा हामथों बिदि होन्नानै जानाय बा फोथायनाय दङ ओ बिदिनो माने गासैबो मैगं फोरानो जोंना माने मुलियारि जोब आरो ओ देहानि जेबो खहा खालाम बिनिखायनो बेफोर मैगं फोरखौ बर फो फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो दाबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय माबेबा माबेबा मैगंफोरखौथ माने दा नुनोनो मोनला ओ इसे गैबांला आरो बबेबा बबेबा मैगंफ्रा
औ औ माने ओ
अब्लाबो मोननो थाङि जाबाय आरो औ
माने ओ बेफोर माने गामि ओनसोला माने दानियाथ ओ जेबो रोङिबायदि माने जायगाफोरा एबेल एबेल बा माने लांदां जायगाफोरा खम जाबाय गामिफोराव बो बे मेगं थाइगां माने फोर मैगंफोर थानाय जायगाफोरखौ माने बेफोराव माने न' लुनो हमबाय। माने गामि ओ गामि ओनसोलाव ओ आ गोदो माने लांदां जायगाफोराव बेफोर मैगंफोरा रज'दला बायोमोन दानियाथ' गासैबो माने ओ लामा सेर सेर फोरावबो ओ बेफोर मेगंआ दंस'मोन दानियाथ' पाक्का खालामनायजों माने ओ गासै माने गुवार खालामनाय लामा गुवार बेफोराव खालामनायावबो माने मेगंफोरा माने खम जालांनो हमबाय आरो
औ
बेनिखायनो गावबा गाव न'आवनो माने ओ एफा एनै माने गाब गायना लानायखौ नुनो मोनो आरो फोथारफोरावबो माने गोदोनि बायदि गोबां माने जा बि आरो मानिमुनिफोराबो खम नुनो मोनो माने गोमालांनाय बायदियानो जाबाय आरो मानोना माने आबाद मावनायाव गोबां मुलिफोर होनायनि थाखायसो जादोंना ना जायो नामा बेखौ मिथिला खम रज'नायखौ नुनो नुनो मोनो आगोलनि बायदि माने मोन खानो थाङोब्लाबो खम मोनो आरो।
औ औ। ओम दे जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा? औ